द नोंथां
ए औ
औ खोनादोंना
औ औ अख गा
औ नोंथाङा बे समाव आंनो दान्दिसे सम होनो हाबावगोन नामा नोंथां
अ जागोन दे नोंथांखौ जागोन
औ बिदिब्ला जों दा मा होनो बर'फोरनि बाथोन जानाय बाथोन जानायनि सायाव सावराय
हजानायनि सायाव सर जागोन दे नोंथां सावरायजागोन दे खोन होना नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां
बदाय औाव सावरायजान
औ दा बर'फोरा बर'फोरा गाहायै बाथोन जानो मोजां मोनग्रा हारि होननानै जों बुंनांगोन बर' हारिनि अनगायैबो गुबुन
औ
थेवबो आं न'फोरनिलाय दा बर' हारिनि बासोनजानाय सायाव एसे सावरायनोसै नोंथां
औ
अ बर'फोरा बाथोन जानानै मोजां मोनग्रा बाथोन जानो मोजां मोनग्रा हारि दा फारियै बर'फोरा गोबां रोखोमनि बाथोन जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय ना बाथोन आलु बाथोन बाथोन बेबायदिनो मैथा बाथोन गोबां बाथोनफोर दं आरोना बेबायदिनो बर'फोरा ना गुरनानैहाय जेनेबा ना गुरनायाव खख्राइ गान्जेमा नाथुर नाला नाफोर मोनबोयोबा बेफोरखौहाय खांख्राइखौ बर'फोरा बाथोन जायो आरो खांख्राइखौहाय खामब्रें गाजोंबो जेनेबा दै सिदोब सिदोब होननानै बाथोन थोन बिदि थुुब्लिनानै जायो आरो सामब्राम सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बानलु बिदि होनानै खांांग्राखौ एसे एवनानै खांग्राखौ मोनजासे एवनानै बे खौबो संख्रि बानलु होनानै बाथोन दे जायो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
बेनि अनगायैबो जोंहा रावबो बर'फोरा लाथोन होन दायो सावनानैबो लाथों सावनानैबो बाथोन देयो आरो एवनानैबो बाथोन देनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेनि अनगायैबो नेेनानैबो जोङो थालिर बिलाइफोरावहाय मेनानै बाथोन सिफ्लायनानै जानायखौ जों नुनो मोन बेबायदिनो दङ जोंहा गां गजिमा गांजिमाखौबो बाथोन जायो बर'फोरा ओनिफ्राय
उम
सिंखावरि सिंखावरिखौबो बाथोन जायो बेनि उनावहाय दङ ओ मा होनो सिंखावरिखौथ' होनखांबाय आङो आलु आलुखौबो जोंहा बाथोन जायो बेनिफ्राय मैथा दङ मैथाखौबो जोङो बाथोन जायो सारायाव एरग्लिनानै बाथोन आरो बेबायदि जायो नोंथाङाबो टपिकनि सायाव एसे बेखेवदो नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां बुङोब्ला नंगौ बर'फोरा बाथोन दानो मोनो आरो आरो बर'फ्रा बाथोनखौनो ज ओंख्रिजों लोगोसे बाथोनाबो बर'फोरनि मोनसे गाह ओंख्रि आरो दा माखासे बाथोनफोरखौ नोंथाङानो फोरोंजोबखाबाय जे फुख्रिनि बाथोननि अनगायै जेरै नोंथाङा बुंदों मैथा बाथोन बेफोरो बाथोननि अनगायै बर'फ्रा जे जेरै नाफाम बाथोन ओ ना बेफोर गाहायसिन आरो बर'फोरनिया। जे जेरै ओ बर'फ्रा बर'फोरनि गाहाय माथबाय बानलु गोरान माथों बर'फोरा बेखौनो गाहाम जायो। आबाद गाहाय सुबुंङारि माइ गायनो हालौवैयोब्ला गोदो गोद बानलु गान बाथोन बेजोंनो ओंखामखौ जायोमोन आरो। जों गावफोरा गोबां गुबुन गुबुन बाथोनफोरखौ जानानै मोजां मोनो आरो जेरै माखासेखौ नोंथाङा फोरमायलांखाबाय। जेरै नमा बाथोन बेनि अनै सिंखावरि बाथोन आरो बर' ग'फ्रा माखासे गोबां ओ ओ जे मोजां बाथोनफोरखौ जायो आरो बेनि अनगायै बर'फोरनि नाफाम ओ बाथोन जेनफाम बाथोन बियो जि आइ टेक ओ बेखौबो ओ बर'फ्रा आवग्रिनानै लानो हाबाय आरो जे बर'फ बर'फोरनि नाफाम जे बर'फोरा नाफामखौनो गाहाय हिसाबै लायो आरो बेखौ ना नाफांखौ बानायनो थाखाय बर'फ्रा नाफामखौ नानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो ना दानखौ फोराननानै बेनि ओमफ्राय मासे बेयाव थास' इरि माबा माबि होनानै बर'फ्रा नाफामखौ बाथोन देयो आरो बेो बेखौनो बर'फ्रा थिनानै जायो आरो दा बेनि अनगायै बर'फ्रा गोबां बाथौ बाथोनफोर जाबावो आरो जेरै ओ खुसिंग्रा बाथोन ओ अरा अर बेदर बाथोन नि ओ अनायैबो ओ माखासे जे बुर बुलिया फोर बाथोन ओ बेफोरखौ ओ बर' जायो आरो गोदोनिफ्रायनो जाबोबा थानाय बेनि अनायैबो माखसे ओ जे फिथाइ सामथायाइफोरनि बाथोन बेखौ बर'फोरा जायो आरो फिथाइ सामथायाइफोरनि बिगुरनिफ्राय जेरै फोरलालाव बेफोरनि बिगुरनि बाथोन बेफोर बेनि अनगायैबो जेरै आलु बाथोन ओ खांख्रिखला बाथोन बेफोरखौबो बर'फ्रा जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो गोबां माखासे जे जों बावगारनानै थानाय बेफोरनि बेफोरबो दंबावो आरो जेरै मुंदांखा जेरै खायला फिथाइनि बाथोन ओ बेफोरखौ बेफोरखौबो बर'फ्रा जायोमोन आरो। बेजों लोगोसे माखासे दंबावो जे माइसुन्द्रि बेफोरनि बाथोन बेखौ बर'फ्रा जायो आरो गोदोनिफ्रायनो जाबाय थायो। से जे समजों खारफानानै माखासे जे गोदान गोदान बाथोन बेफोरखौखौ नुनो मोनसै आरो। जेरै अमा बेदरनि बाथोन बेफोरबो आथिखालाव जानाय ओ बे फोरखौ नुनो मोनसै आरो जेरै दाउ बेदर बेफोरनि बाथोन बे बेफोरखौ जे सावनानै देग्लिनानै बर'फ्रा जानोसै आरो जे गोदान गोदान रोखोमनि बाथोन ओ देनानै जानाय ओ आथिखालाव बर'फोर बेफोरखौ नुनो मोनसै आरो बा बर'फ्रा गोदान गोदान रोखोमनि बा नुनो मोनसै आरो बेनि अनगायै माखासे जानाय बेफोरखौबो बर'फोरनियाव नुनो मोनो आरो। बेजों लोगोसे गोबां दङ जे मुदुफुल बिबारनि बाथोन बेफोरखौ हायो आरो गोसो सिखांनो हाय गोबां जे बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बाथोनखौ ना नानै जायो आरो जेरै बिबारनि बाथफोरखौ बर'फ्रा जायोमोन आरो आनाव सोंस्रांनो फैदों जे जे बफोराद बाथोन जानानै मोजां मोनो जे बे बर'फोरनि बाथोन ओ बे बाथोनखौ जोङो जे माबोरै बा मोनसे जे फालांगि मुलाम्फा हटेलफोर बेफोरनि बेफोरनि जे बेफोरनि जे जौगानायाव लाबोनाय जे जोंनि बर'फोरनि बाथोन बे बाथोनखौ जोङो फालांगि महरै खालामनानै आरजिनो हायो। हागोन नामा नोंथाङ बेनि सायाव एसेे फोरमायनानै होनांगोन नामा।
औ हागोन नोंथां औ खोनादों नोंथां। औ हागोन नोंथां ओ बेफार फालां ओ मा औ फालांगि खालामनायावहाय हेफाजाब होयो बाथोनफोरखौ फालांगि खालामनानै हेफाजाब होगोनखौ नुनो मोनहरो जेरैबायदि हटेलफोरावहाय दाथ' हटेलफोराव गासिबोआनो फ्रायानो बाथोन हो होफानायखौ जों नुनो मोनो।
जेरैहाय दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बेबायदिनो खुसेंग्रा बाथोन ना बाथोन बानलु बाथोन बेफोर एरिफोरखौ होफानायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबादि बिदिनो ओ हटेलफोरावहाय हटेलनि मालिकजों राय्लायनानै जोङो ओ मोनसे कन्टेक्ट खालामनानै लानो हायो आरो जेनेबा‌ साम सानफ्रामबो बाथोन संबाय थानायाव बिस जानाय जेरैबायाददि गांजेमाफोरखौ हैनो हायो ना फोरखौ जोङो हैनो हायो औ आरो बेनि अनगायैबो जों गोबां दंबावो बेबायदिनो आजिनायफोरखौ जों हैनो हायो आजिनाय बाथोन जेन'बा खायलाफोर बाथोन बाथोन बेफोरबायदि बाथोनखौ गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर हटेलफोराव जोङो बर' हटेलफोराव नुनो हायो जेरैबायदि नाफाम बाथोन बेफोरखौ हटेलाव होनाय जों नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो हटेलनि माबाजों मालिकजों रायज्लायनानै - - जोङो सानफ्रामबो हैबाय थानाय बेफोरखौ खालामनानैओ फालांगि खालामनानैहाय जौगानायखौ जोङो मोननो हायो आरो नोंथां।
औ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ बेबायदिनो जों जौगानायखौ मोननो हायो आरो नोंथां।
औ औ औ। आङो नोंथांमोना जे बर'फोरनि बाथोन बिनि जे फालांगि खालामनानै जे रांखावरि आरजिनानै जौगानो हानाय बेखौ मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दा आङो आंबो सानोदि बर'फ्रा जे बर'फोरनि बाथोन जानानै मोजां मोनो जानायजों लोगोसे जों बे बर'फोरनि बाथोन बेखौ जोङो जे मोनसे गोजौ फारसे गोजौ दावगानाय स्टाइल बेयाव लांनानै जों बेनिफ्राय फाल हायो आरो बर'फोरनि माखासे जे ओ- बाथोन बेखौ जों जे बर'फ बे होननानै हटेलाव फालांगि खालामनायजों लोगोसे जों प्रमसन खालामनो हायो ओ- बेखौ आङो ओ- नोंथांनि फोरमायनायनिफ्राय जे साननो हादोंदि जे बर'फोर बाथोन बेबो जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे जे गोग्गाथाव बाथ्रा बेनिफ्रायबो जों मोनसे बर' हारिखौ सिनायथि होनो हायो जे बर'फ्रा ओ- आरो बेजों लोगोसे जों बेनि फ्राय रांखावरि फालांगि खालामनानै ओ-बेखौ आं नोंथांनि फोरमायनायनिफ्राय मिथिनो मोनदों आरो दा आं नोंथांनाव सोंथि सोंबावनो। सनोदि ओ-बरफाद गोदो गोदायनिफ्रायनो बाथोन जायो आरो दानि जुगाव जे गोदान गोदान रोखोमनि ओ- माखासे बाथोन गोदो जा बेखौबो जाबाय दा नोंथाङा मा बाहोनानै बांसिन नोंथाङा फोरमायनांगोन नामा।
खोनायाखै नोंथां मा मा बाथोनखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो होनदों नामा नोंथां।
औ मा बाथोनखौ जानानै नोंथाङान बेखौबो आं मिथिनो लुबैदों आरो।
औ ओ बरनि जि आइ टेक मोननाय बे नाफाम बाथोना बेखौनो बांसिन आं गोथाव मोनो नोंथां।
औ
औ बिदिब्ला जोंना टाइमआबो जाना फैबाय नोंथां औ। समाबो जाना फैबाय नोंथां नामा नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथां ओ- नोंथांनिफ्राय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय जे बरफोरनि बाथोन आयदानि सायाव सावरायनानै माखासे मिन्थिनो मोनै। बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो मोनबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ दे दे